हेल'।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ मा खालामदों नोंथाङा दा?
दं ओरैनो नोंथां।
औ नोंथाङा ओरैनो दंब्ला नों नोंथांजों दसे सम सावरायजागोन नामा नोंथां।
सावरायनो हागोन नोंथां।
औ आयदाया जाहैबाय बर'फोरनि गाननाय जोमनाय आरो दाउ अमा फिसिनाय बेफोरनि बागै सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ जायो दे।
औ नोंथां। नोंथाङा बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै माबायदि मिथिगौ एसे खिथानो हागोन नामा नोंथां।
मा होनदों नोंथां?
बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
बर'फोरनि गाननाय जोमनाय माने बरफ्राथ गुबैयै बर' हौवाफ्रा जेरै गामसा, गामसाखौ बांसिन गानो ओमफ्राय ओमफ्राय बर' हिनजावफ्रा बांसिन दख'ना गानो आरो दख'ना ओमफ्राय जोमग्रा। फास्रा जोमग्रा फास्राखौ जोमनाय नुनो मोनो।
बर'फोर बर' सेंग्राफ्रा माने बांसिन। गामसाखौ बे माखासे बर'नि धोरोमारि फुजा बिदिफ्राव बांसिन बाहायोना नोंथां।
अ नोंगौ नोंथां जेरै बैसागु फोरबो। माब्लाबा न'खरनि फोरबो।
न'खरनि फुजा औ। बेफोरबायदियाव बांसिन बाहायोना औ हाबाफ्राव औ।
नाथाय आजिखालि नाथाय। आजिखालि माबायावथ दखनाखौ बाहायजोबो फ्रायानो बाहायो ओमफ्राय नाथाय सोर सोरबा बांसिन सिख्लाफ्रा बाहायनो नागिरला आरो नोंथां। ओरैनो थास्लायाव जेरै- ओरैनो मोजां जेरै सुइदार ना मा होनो बेबायदिखौ गानोना नोंथां। औ।
गामि ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरा बांसिन गाननायखौ नुयो आरोना नोंथां। जेरै गिदिर गिदिर टाउन सोहोर फोराव थानायफ्रा माने खम गानो आरो बिसोरो माबा मोनसे फुजा फोरबोयावल गानो खोमा नोंथां।
औ फुजा फोरबोफोरावल'।
औ।
गोदोनि समावथ माने बर' आइजो फोरा गावसोरनो माने दानानै गानोमोन ना नोंथां गोसो बायदि
औ दानानै गानोमोन गावसिनि दखना जोमग्रा
गावसोरनि गोसो बायदियै गावसोरनो आगर एरनानै समायना रमायना बि बिदि दानानै गानोमोना नोंथां औ आथिखालाव थ बे गोदोनि बायदि दाना गाननाय हुदाया एसे गोमालांनो हमनाय बायदिखौ नु नुहरो आरोना नोंथां
औ औ औ गोमालांबायथ आरो आजिखालि बे गंसे न'खराव गोदो गोदाय मोनसे न'आव थाबाथाय बेयाव हिसानसालिबो थाफाखायोमोन नोंथां नाथाय दानि जुगावथ हिसानसालियानो गैला हिसानसालि होनबाथाय नागिर नो थांबाबो मोननाय नोला आरो औ इयुन
गंसे गामियाव बुंनो थाङोब्ला माने न'खरब्रै न'खरबा बेफोरबायदिल नुनो मोनसै आरोना नोंथां हिसान
औ औ औ नोंथां बे हिसान सालिया औ उनाव थाङै उनाव थांनानै बे हिसानसालिया मा बेखौ होननानैसो मिथिसिगोन खोमादां नोंथां जारिमिनल जानानै था सिगोन बायदिसो मोनलायलांबाय नोंथां
औ नोंथां बि बिदिनो औ लासै लासै खम जालांबाय थाबाथ औ बिदिनो गोमालांनोबो हागौ औ औ
माखौ माखु माखौ रासो माखौ गान्दै बिदि होननासो होनना सोंनाय जासिगोन नामा नोंथां
लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राथ जि दानायाव बे बाहायनाय माखासे आगजुफोरखौ मिथि थियानो नोंथां बेफोरनि मुंफोरखौ मा होनो
उ जोंबा नै जोंबा दाबो थावख्रिखौ माबायदि लुयोमोन बेखौबो नुफेराखैना नोंथां गोदोनि थावख्रि लुनाय
औ औ औ नुनाया आं बेखौ एसे नुदोंमोन नुनाया औ थावख्रि बे लुनायखौथ बांसिन इन्दि इन्दि लुनायावसो बाहायोना नोंथां बे थावख्रिखौथ
औ औ गोदोनि आबै आबौ आब आबैया आबैमोना बानायोमोन आबै आनै मोनानो बानायनायोन आरो
औ नोंथां औ आथिखालाव माने बे थावख्रि लुनायाबो खम जानायखौ नुबाय आरोना
औ औ औ नोंथां औ
औ लासै लासैनो माने खम जाबोगासिनो आरोना नोंथां ना
औ औ उम
उ
गोदो गोदायथ' सि दानो रोङाबानो ओ
औ अ बे मोनसे औ गोदोनि समाव बे जाय हिनजावा सिदानो रोङा बे माने
फिसिनो रोङा बेखौ थारमाने हाबा जानाय गोब्राब जायोमोन नालाय नोंथां ओ नाथाय दानि जुगावथ' बेबायदियानो गैलाना नोंथां दाना नागिरो लेखा गोरों एसे मोजां साब सिखोन
जाय बर' हिन्जावा दि सि दानो रोङा बे हिनजावखौ मा होनो बेखौ मिथियो नामा नोंथाङा
औ औ जाय हिनजावा सि दानो रोङा बे हिनजावखौ आखुजि होनोमोन नामाथाय नोंथां
औ नोंथां औ आखुजिखौनो होनो।
आखुजिखौनो होनोमोन ना
औ औ औ
थारमानि गोदोनि गोदोनि दिनाव बे सि दानो रोंबानो बि आखा फारा आरो जेरावबो हाखा फाखाफोरा जेना आरो ना ओ सि दानो रोंबानो गोदोनि बर'नि माबायाव आरो समाजाव आरो बे मोनसे नेममोन दा नाथाय दाना जुगफ्राथ' सोलायलांबाय नालाय ला लासै लासै सोलायनायजों जुगा सोलायलांनायजों साननाय हनायफ्राबो ए एसेबाबो सोलायलांखायो नालाय नोंथां
औ नोंथां औ ओ मोनसे खोथा गोसोआव फैदोंं आंनाव नोंथां ओ गोदो जों बिजाब बावदि मोनबोदोंना एसे सिगाङाव अ अ सानै बिब' बिनानाव बे आसागि आरो बैसागि बिसोरो माने जोबोद सि दानो गोरों रोंनाय औ नोंथां बिसोरो माने औ औ औ मिथिंगानि गोबां आगरफोरखौनो एरखांनो हायोमोन आरो जेनेबा औ
एरखांनो
दाउ बिलांबानो दाउ बिरनाय आगर एरनो बिदि रोंगौमोननो आरोना बे सल'खौ नोंथाङाबो खोनादोंमोन नामा?
खोनानायाथ' जोङो सेथि थाखो एबा सेथि इयार थाखोआव मोनदोंमोन आरो सेथि बोसोर इयार थाखोआव मोनबा खोनादोंमोन खोमादां नोंथां बे आसागि बैसागि गिलास्रोन जोहोलाव ना मा गिलास्रोन ना मामोनथाय रायथाइनि मुङा
बे गिलासोरोन माबा गिला गेलेनाय होनलायनाया आसागि बैसागिनि सि दानायावसो माब थांलायदों होनलायनाय गिला गेलेनाय बे बाथ्राखौ बा-बा बे फराखौ खोनानो मोनदोंमोन आरो दा नाथाय इसे इसे बावगारलांनो हाबायना नों
औ औ आंनावबो बे आसागि बैसागिनि नामाल' गोसोआव दं आरोना नोंथां
औ औ बिजे माबा दैमा सेराव गेलेहैलायनाय होनलायनाया गिलास्रोन जोहोलावा खुबैहरनानै आसागि बैसागि गिनि सि दानायावसो जलायदो जलायदों सिखौ ज' बसलाहैदों होनलायनाय बे सल'आ गोसोआव दं आरो इसे इसे
औ रागा जोंनानै बे औ गिला फिथाइखौ दोनखुमादों होनलायनाया औ
ओ ओ ओ
बिदिनो ओ नोंथां बे गोदोनि बर' आइजोफोरा एरखांग्रा मोननैसो आगरफोरनि मुंखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा
मोननैसो आगरखौ मिथिगौ औ जोंहाथ' जोंहा मिथिंगानि फ्राय बर'फ्राथ' जों मिथिंगानि जेरै बिफां लाइफांजोंनो सोनार मिथिंगायारिनि माबा थाथायजोंनो थाफादेरनाय नालाय बेखायनो मिथिंगानि हाजो आगर मिथिंगाखौ लानानै हाजो आगर एर बेफोर बिफां लाइफांनि बिबार जेरै बैग्रि बिबार बैग्रि बिबार आगर ओमफ्राय दाउमा दाउसाफोर खौ लानानै आगर एरनाय जेरै फारौ मेगन दाउथु बिखा
औ
फ्रा दाउथु खर' ना दाउथु बिखा होनोमोनलाय नोंथां बे ओमफ्राय आगर गिदिर आगर फिसा ओ दाउथुब बिखा आगर गिदिर आगर फिसा दिंखिया बिबार आगर ओं दाउसा मोख्रेब आगर औ
मैदेर आफा गराइ आफा बे बेफोरबायदि गोबां आगरफोर दंमोन आरोना नोंथां औ
नाथाय बेबायदि आगरबा दानियाव बारा नुनो थांला आरोना गोदोनि आगरखौ
बेखौ माने जों दा आथिखालाव माने बेखौ बुरखांफिननांसिगौ आरो ना जोङो।
बुरखांफिनांसिगौ औ औ बुरखांनानै बेखौ आरामसे मा गोमालांनो हासि आरो। गोदोथ' जोंना माबा आबै आबौमोना मा होनो लेखा रोङाबाबो नाथाय बै आगर एरनायाव आगरनि माबाखौ सानै सानैनो आखा फाखा सानै सानैनो बै ग्राब ग्राब मोनसे दा बेयाव दानो रोंगौमोन आरो आसरित गोदोथ' गोदो रोङाब्ला बे आगरखौ साननानैनो बिसोरो दानो हायोमोन आरोना गोदो गोदायनि आ आबै आबौमोननि समावनो बि बिमा बिफा आरो आबैमोना बेखौ दानो हायोमोन आरोना। नाथाय दानिया थ' जोंना गोदान मुगा जाहैबाय कम्पिउटारावसो दाना आगरखौ दानानै टाइस खालामनानै कट दानानै दाना माबा खालायखायो जे कार्डआव जे कार्ड मेसिन दं ना बै सि दाग्रा जे कारड सिकाव सोनानै बेयावनो आगरखौ दाइस खालायनानै बेयावनो दडाइरेक्ट माबाखायो आरो अट'मेटिक आगर जाखानाय बे दाइसकड माबा होब्लानो बेयाव
औ नोंथां आरो जोंनिया गोदोनिफ्रायनो माने बर' आइजोफोरा दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंबोयोमोन ना गोदोनिफ्रायनो
औ औ औ औ दाउ अमा फिसिनानै औ दाबोथ' जोंनिया
औ दाउ अमा फिसिनायनि बेलायाव गोदोनिफ्राय माने दा माबायदि जौगासिनाय नुदों बेनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा दा?
दा गोदो गोदायथ' फ्राय अमा लाजोबोमोन बांसिनानो ओमफ्राय थेवब्लाबो दा अमाया न'खरसेयाव माफा मानै थाथारो आरो।
औ माने गोदोनि समाव बांसिन औ माफा मानैल' फिसिनाय जायोमोन दानिया माने
उम उम दानियाथ' फालांगि बिजनेसनि थाखाय बिजनेस लाइनाव दानाथ' दानाथ' उम दानाथ' अमा फार्म दाउ फारम हांसो फार्म बोरमा फार्म बिदिबो खुलिनानै गाव गावनि जिउनि राहा थांना थानायनि राहाखौ खुलि माबानानै हायो आरो। दिहुनना लाबाय आरो रां आरजिनो। दानाथ' गोनोखोयारि मुगासो ए
माने सिगांनिख्रुय दा एसे गुवारसिनबाय होनना बुंनांगोन आरोना नोंथां सिगां समावथ' खालि औ न'नि नांनाय औ माफा मानैल' फियोमोन नालाय। औ दानिया राङारि बिथिङाव हेफाजाब मोननो थाखायसो बांसिनानो फिसिनाय जायोना
ओ
औ जाहाथे न'खरनि नांनायफोरखौ सुफुंनो हायो आंखालखौ सुफुंनो हायो। बेनि थाखायनो बांसिन फिसियो आरोना आथिखालाव ना नोंथां?
औ-औ
औ
दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समहाबो जाबायानो नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय मोनदों
आंबो नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोबां गियान मिथिनो मोननायनि थाखाय साबायखर नोंथांनिसिमबो दे बिदिब्ला औ दे नोंथां दे